हेल', खोनादों दा आगै? उम, ओंखाम जाखांबाय?
खै आब'। दा संगासिनो। खोनादोंना आब'?
मा औ खोनादों आगै। मा ओंख्रै?
जोंना जोंना माबा सो औ ओ
मा होनो खुमब्रासो खुमब्राजों दाउजों।
ए ए जोंहाबो उम माबासोमोन ना गोरान बाथोनसोमोन जोंहाबो दुनजिया मा माबा माबि लगायना बा थोनसो।
ए जाखांबाय नामा आब' मोनहा?
औ जाखांबाय दहाय सानसुनि दालि ओंख्रि दंमोन। इजों जाबाय बाथोनल' देदेर नानै।
औ औ
उम ओरैनो माने औ मा होननो नागिरदोंमोन आं गैया
औ आं मोनसे कुइसनसो सोंनो नागिरदोंमोन आब' सोंजागोन ना? औ जेनेबा जोंहा दा औ बर' हारियाव ओ हारिमु जौगानाय बिनि फारसे बुंनो हागोन नामा आब'?
बर' हारिमुनि हारिमु जौगानायनि सायाव आरो ना उम। हारिमु जौगाहोनायनि सायावथ' जों बयबो खामानि मावनांगोन। जोंनि हारिमुखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामलांनो जोंनि हारिखौ गोजौ फार से आगान बयबो नाजानांगोन आरो। दाथ' बुङो माने ओ दख'ना गाननांगौ आर'नाइ फार सा लानांगौ इदि होनो। जोंनि हारिमु हिसाबै किन्थु जों बेखौ आइजो माहारिफोराल' बा होन जाव माहारिफोराल' दख'ना गाननानैल' देखायबाय थाबाथ' जानाय नङाना। दख'ना गाननानै जों बाहेरायाव ओंखारबा दख'ना गाननानै माबाबाल' जानाय नङा। हौवाफोराबो बेजों लोगोसे माने नाजालांनांगोन आरो दा हमनानै ला बांसिन हौवाफ्रानो ओम जोंनिखौथ' बाहेराव ओंखारबा हौवा गामसाखौनो गाना होनजायो बांसिनानो। ओमफाय ओरै नो लंपेेन आरिल' गाननानै थाङो किन्थु आरो जोंनि हारिनि गामसा गाननानै थांबाबो बबेबा बबेबा जायगाफ्राव माने ए माबायो जानो जायगा होजायै मा जायै इदि खालामजाबावो लासिं सिं खालामजाबावो अपमान खालामजाबावो आरो ओमफाय थिग बि दिनो जों बयबो जुदि ए दिनै उमुखखौ बिदि खालामदों आं इदि गानलांबा आंखौ बिदि नासयगोनदां मुगैगोनदां बेखौ सानाबासिनो जुदि जों बयबो जोंनि माखासे सम फोराव आरो ओ ओं गानोबा हिनजावफोरा जेरै गानो हौवाफ्राबो समान समान बाहागो लायोबा माबा नांगौ आरो मानो होनबा बयबो गाननानै देखायनांगौ गाव गावनि हारिमु गाव गावबा गावनि दामग्रोमनाय देनाय गावबा गाव जोंनि हारिमुवा बोरै जौगालांगोन जों बे बयबो साननांगोन आरो। ओ बयबो नाजानांगोन। दा जोंनियाव थ' बांसिन गामि ओनसोलफोरावबो दा मा होनो गरम बोथोर होननानै माने दख'ना फोरखौनो गान्नो बायो दख'ना गान्नो बायो गाव गबागाव बेलेग बेलेग मालायनि माबाफोरखौ गानो थिग बिदि आंथ' आं बुङो आं हिसाबैबो आं बुङो आरो जायफोरा आंनि बिजावजालि सोमोन्दो जायो जायफोरा आंनि दुइसिन फोर आरो बेफोरखौ बुङो मा दरखार जोंनिखौ बा जोंनिखौ रावबो गाना खिन्थु जों गुबुननिखौ थाब थाब आजावनानै लायो होननानै आं मेरला बुङो
औ नंगौ औ
नंगौब्रा जोंनि बेलेगफोरखौ नाय जोंनि जे आङो नुयो आरो जों बाहेरायाव ओंखारो हिसाबै नुयो बेलेग बेलेग माबाफोराव जोङो जथुमाफोराव बाहागो लानाय हिसाबै नुयो माने मालाय बयबो गाव गावबागावनि माबाखौ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय मालाय बयहाबो माने नों दानागार आं दानागार बिदि खालामो खिन्थु जोंनिया बिदि नङा आरो जोंनिया एकदमबारे एकदम मालायनिखौसो बज'बग्रोयो खौसो बज'बो बिदि आरो जोंनिया खिन्थु बुङो आं मेरला बुङो मायाव गामि फोरावबो बुङो आरो बे जायफोर जथुम्माफ्राव बाहागो लायो बेखौबो बुङो आङो मानो होननानै बुङोबा जों जोंथ' जोङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जोंनि द्रेसखौ गानबानो जों जोंनि सिनायथिखौ हो होनां खालाया होननानै मानो होननानै बुंबा जोंनि माबानायावनो जोंनि गाननाय जोमनायावनो जोंखौ सिनायनो हाखायो थेवबो जानाय लोंनायखौनो होन जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोंनि मानसिफ्रा बिदिनो मानो होननानै बुङोबा गावनिखौ दोनखुमानानै मालायनिखौ बजबनानै थाब थाब लायो
औ
बाहेरफ्राव ओंखारबाबो बिदिना ओमफ्राय औ आलासि फैबा अनला ओंख्रि संनानै जाहोनो लाजियो खालि दालि सबाय बिदिफोरखौल' माबा खालामो
जोंनाथ' बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला अनलाफ्रानो थांबाय अनला दाउ नङा होमबा औ
ओ ओं औ। आंथ' बिदि लाजिला लाजिलि गैया। आं लाजिला लाजिलि गैया आलासि फैबाबो।
औ लाजिनांखायाबो।
जोंहा हारिनि सिनायथि नेरसोन न नालाय जोंहा माथो
जोंहा आर'नाइ दं गामसा दं बेफोरखौ गान दख'ना बिथन
ओं। ओंखायनो आं होनो दस्राफोरनि दस्राफोरनि मालायनिखौ नोङो मा होनो थामजौ रांनि बायस्लायस्लाय नोङो आजिखालि जोंनियाबो था थामजौ बाजि होबानो जोङो न'आव गानग्रा गाननो थाखाय मोनो दखना ओमफ्राय गुबुननि दाबो बे थामजौ रांखा होमबालाय नों गुबुननि थामजौ जौ रांनिखौ बायनानै नोङो बेखौ गाननानै नोङो न'निफ्राय बाहेरायावबो ओंखारजाया। जेरावबो ओंखारजाया नों ओरैनो गामिफ्रावबो जेनेबा सासे सानै ओंखारो खिन्थु आं मालायनि दुस गाननानै बाहेरायाव ओंखारनो हायालै आंनाव जि माबा गैया।
बिदिनो थायो आरो ओ खायफा खायफा गामियाव बिदिनो थायो।
मानो होननानै बुंबा जोङो लाजिनांगौब्रा गाव गावनो लाजिनांगौ आं बुंखायो आं बाहेरायाव ओंखारग्रा मानसिया गाननानै देखायनो माने आं गुबुनखौ बादा होनो हानाय नाय नङा होननानै आं मालाबाबो माबाखाया गानखाया।
उम।
जाय जायगाया जाय बुस्थुआ आंनि थाखाय जेरावबो सोलिगोन बे बुस्थुखौसो आं बायनानै लाखायो मानो होननानै बुंबा जोंनि बे दखनायानो जों जों अबबा अबबा बाजाराव थां गवा मा दखानफोराव थां जोंनो सोलियोना ओखायनोथ बै गुबुन दो जेसखौ जोङो गाननानैथ' जोङो दखान बाजाराव थांनो हायाना?
औ। आरो मोनसे खोथा जोंहा बेबायदि गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय आरो रावफोरखौ बिदि बाहायबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुवा सानसे समाव गोमालांगोन माथो? जोंहा बेबायदि जोंनि बर' हारिनि दख'नाफोरखौनो गाननायफोरखौ खम खालायोब्ला गुबुननिखौसो बांसिन गानबोयोबा। आरो बेफोरनि ओ इयुननि फिसा फिसौफोर बेफोर अब्ला मा सोलोंहैगोन? बिमा बिफानिखौ सोलोङो नालाय बेफोरो बिमा बिफायानो गुबुन हारिनिसो गानोब्ला अब्ला बेबो बेखौनो गानसिगोन उम दखना दख'ना ओ बर' हारिनि दख'ना जेरै आर'नाइ गामसाफोर बेफोरखौ बावलांनो हमगोन आरो।
उम।
साननानै नायहरब्ला ओ इयुन समाव माबायदि जालांगोन बेखौ एसे गोब्राब नुहुरो आरो आरो बांसिनानो दानि जुगाव औ।
गिनोबो लाजिनोबो सोलोंनांगौ आरो गिनोबो लाजिनाङोबो जोङो सोलोंनांगौ मानो होननानै बुंबा जाय बुु दुखुआ मानो होननानै होनोबा जोंनियानो नंखाया बे आरो आं होनखायो दस्राखौनो आं जोंसो गुबुननिखौ बाहायो गुबुना जोंनि माब्लाबाबो बाहाया माब्लाबाबो बाहाया। जेनेबा ओ होननानै ला ओइ बे माबाखौ द्रेसखौ मोजां बे थ ' दखनाखौ मोजां नुदों आं गाननो बा आं माबानो बिदि मालाबाबो नङा।
औ।
बिदिखा आरो खिन्थु ओमफ्राय जोंनि मानसिफोरा मालायनिखौ जि माबायो।
औ।
मालाय होनोनां मालाय बिसोरनियासो बिसोरनि हारिमुवासो जौगाहोनाय जायो माथो। जोंसो बेखौ गाननाया होनखायो आं मालायनि हारिमुखौ जौगाहोनाय जाखायोना। जों मालायनिखौ गाननाय माने।
उम नंगौथ' आरो। बेबायदिनो ओ गामि ओनसोलनियाबो टाउन सहरफोराव थांसै। ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरखौ सोलायनोसै। बेबायदियावनो जायो आरो बेबायदिया बांसिनानो। टाउन सहराव बांसिनानो आरो ओ आलदा जाथिनि गाननाय जोमनायखो गानो नालाय। ओ बिसोरो टाउन सहराव ओंखारनो बानोसै आरोखि। जोंनि बर' हारिनि दख'नाफोरखौ गाननानै बेबायदि जाहैबाय।
माने
लाजिनांगौ आरो बिसोर आरो खायफा खायफा दं जे बर' जानानै बर' राव बाहायै भासा बुंयि बेबायदि। दं माखासे बेफोरबायदि।
माने जोंनिया मा सानो मिनथिया आरो बेफोरबायदि मानसिफोरा जाय मान सिया गावनि रावखौ मोजां मोना गावनि गाननायखौ गावनि हारिनि गाननायखौ मोजां मोना बेबायदि मानसिया बियो माने हारियावनो गोलैखाया बियो मा होन बोरै होननानै बुङोबा गावखौ सिगां सिनायनोनो रोङाखै बियो गावखौनो सिनायनो रोङा इयो। जों जे हारिनि द ख'ना गाननो बायो रायलायनो बायोबा बे होमबालाय बे माबायानो नंखाया आरोबि गावखौनो सिनायथि गैयि मानसिखासो आरो इ
उम
आं गुबुन गुबुन ओ उम। बेलेग हारिफोरजोंबो आं खामानि मावो किन्थु ओय बेलेग हारि फोरनि खामानि माव बिसोरजों आङो लोगो दं आं बयजोंबो मिलायनो हायो। मिलायनायाव आं बयजोंबो समान मिलायो खिन्थु आंखौ दिनैसिम रावबोबो होना जे बिदि ए नों मानो दख'ना गानो नों मानो बिदि खा लामो बिदिबो होना बिसोरनि गेजेरावबो मानो होननानै होनबा बिसोरबो होनो माने गावबा गाव हारिखौ गावबा गाव सिनायथिखौ फोथांनानै लाखिनाय जों बयबो गावबा गावनि दायथ' बिदि होननानै बुं खायो बे सासे मानसिफोरनि बेफोरो देखायनाय आरो बेयो गाव गावबा गावनि माबा खौ गारनानै देखायनाय।
उम
दाखालि जोंनि खाथियाव इदिनो जोंनि मानसियानो आरो एफा बुरजा फरायबाय मानसिया एम ए पास जादों। बाइकमोन खोमा आरो एम ए पास जानानै जोंनि खाथियाव गुबुनजों हाबा जा फैबाय आरो बेयो हाबा जाखाबाय बियो आयेन औ
दा जोंनाथ' टाइमआ जाबायमोन नालाय।
जाबाय खोमा
औ दा जों बेयावनो दोनथ'लायसै ना होमबा आब'? जों उननि समाव लोगो मोनलायफिनसै।
औ